अदों
औ औ खोनाबाय दे नोंथां थ' होनबा औ नोंथां खोनादों खोनादों
हेल' नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ औ दे नोंथाङा अब्ला फ्रि नङबा फ्रि दङब्रा नोंथाङा
औ फ्रि दङ नोंथां
जों माइराय सायाव रायज्लाय रदि मोनदों बाखि आं सान
औ दे औ जागोन दे नोंथां ओ, जोङो दा बुहुमनां आबहावा बुहुमनां आबहावा दुंखावनायनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां माने जोंनि आबहावानि सायावनो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां जागोन दा नङा होमबा नोंथां बेनि सायावनो सावरायनोसै एसे औ औ दा आबहावा दुंखावनाय होनोबा औ नोंथां दे नोंथाङा फोरमायग्रोदो एसे औ
औ दे ओ, थिग बेबायदिनो जोंना आबहावा दुंखावनाय होननानै बुङोब्ला जोंना पलुसन बुङो जायखौ जों इंराजियाव
बेबादिनो दं ना आबहावा बुंखांनाया जोंनि गेजेराव दा गोबां ओ गारि मथरा बांनो हमबाय आरो सुबुं अनजिमायाबो बांनो हमबाय लोगोसे मिथिंगायारि जि दंफां लाइफां बेफोरो ओ खमायलांनो हमबाय मा ओ जोंनिया बिफां लाइफांखौ दान नायनानै बा मिथिंगायारिखौ फोजोबस्रांनानै गोबां गेदेर गेदेर कारखाना फेक्टरि बायदिसिना लुनाय लोगोसे बेयावनो कारखाना निफ्राय ओंखारनाय माखासे दुङा उखुन्दै पलुसन बैफोरनि थाखाय जोंनि आबहावाया बुं बैयो लोगोसे दा ओ जोंना गोबां जायगायावनो जों नुनो मोनो जे ओ बिबांङा गोबां खम जानो हमबाय आरो बयहावबो सब जायगायावबो ओ जायगायावबो टाउन सहर बांनो हमबाय दखान गला खालामनो बा सुबुं अन बिबांआ बांबाय
औ नंगौ नोंथां
जोंहा सुबुं अनजिमाया न'खर फोलेरा मोनसे मोनफाल' न' लुनो थाखायनो जोंहा गोबां जायगाखौ फोसाबस्रांनानै गावबा गावनि न'खौ लुनाय जाबाय।बेफोराव दा जोंनिया बिफां लाइफां बिफाङा बेफोरावबो खम जालांनो हमदों। लोगोसे टाउन ओ सोहोराव थ' जोंना गोबां गदेर गेदेर बिल्डिं लुनायजों लोगो बिल्डिं लुबाय आरो दानि सुबुंफोरा मा जाखो मिथिंगाखौ मिथिंगानि जि बारहावा बेखौ मोननो थांलिया। आरो बांसिनानो ओ फेननि फेननि बारहावा आरो
ए सि बायदिसिनायाव थानाय जोङो जोंनि मि थिंगायारि जि आबहावा बेखौ मोन-मोननो नागिरबांलिया। मानोना ए सि आव थानानै मिथिंगानि बारहावाखौ नागिरला। बेफोराव जोंना मिथिंगाखौ माने केयार खालामनो रोंलिया। मिथिंगाखौ जोथोन लानो रोंलिया। बेफोरनि जाहोनाव जोंनि आबहावाया गाजि जानो हमबाय। जोंनिया आबहावाया आबहावाखौ सोदाङो होननानै बुंब्ला जोंनिया मिथिंगा बा बिफां लाइफाङा। जों दा नुनो मोनो
औ।
लाइफांखौ नुनो मोनो आरो लोगोसेनो जों दा ओ गामि ओनसोलावबो बिफां लाइफांजों साग्लोबनानै थायोमोन। बायदिसिना समायना रमायना बिफां, बिबार बायदिजों थायोमोन। दानि जुगाव बेफोरो थलिया बयहाबो गाबा गोदो जोंनि समावहाय नुयोमोन जोंनि जायगाफोरावबो गोबां खम न'खर दंमोन। दा सानफा एफा गोबां न'खराबो बांनो हमबाय। बेफोर न'खर बांनो हमनायजों लोगोसे सुबुंफोरा दानिया बिफां लाइफांखौ दानफायनानै ओ माखासे खेथि यावबोल खेथि आबाद फोथारावबो आबादनि थाखायबो मैगं थाइगं गायनाय, बेफोरावबो बो जोंनिया पार्मानेन्टलि जि ओ थागिबि बिफां लाइफां दंमोन, अक्सिजेन होनो थाखाय बा आबहावाखौ सोदांनो थाखाय बे बेफोर जोंनियाव दा बिनि थाखायनो आबहावाया गोबां गुबुंले जाबाय। सानफ्रामबो जोंनिया गारि मथरा सालायनायनि अनजिमायाबो बांबाय। ओ दानि सुबुं लामा ससे लामा हान्थिनो थाखायबाबो बिफां लाइफां ओ ससे लामा हान्थिनोबाबो गारि मथर नङाबा थांलिया। ससे थांबानो गारि नांगौ, मथर नांगौ, बै फोरनि थाखायनो ओ माबाया मिथिंगायाव बांसिन गुबुंले जानो हमदों। मानोना ओ फुंनि सोरांनाय बा ओ नैजिब्रै नैजिब्रै घन्टायानो जोंनिया
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेयावनो जोंनि
नंगौ नोंथां।
पलुसना गोजान गोजान जायगा होनथिनोबाबो थाबायनानै हान थियो साइखेलफोरजों हान्थियोमोन। दानिया बयहाबो माने दा जों नुनो थाङोब्ला बुंनो थाङो बुङोब्ला गोबाङानो
औ। हेल' नोंथां?
गोबां गंसे गंथाम थाइखि दानि जुनलिया दानि जुगाव जोंहा गोबां नखरफ्रावनो जों नुनो मोनो स्कुटि बाइक गारि बैफोरनि जाय जाहोनाव रावबो साइकेल दांलिया ससे लामायाव हान्थिला जोंना स्कुया स्कुटिखौ लाबाय बाइकखौ लाबाय गारि दसेनो थांलाय फैलाय खालामबाय बैफोरावनो जोंनिया थां फैनो आबहावाया गोबां गुबले गारि सालाय थानायाव गोबां अक्सिजेन ओंखारो उखुन्दैया ओंखारनानै कार्बन अक्साइद ओंखारो बेखौ रि सोदांफिननो आबहावाखौ सोदांफिननानै गोग्गो आबहावा होनो थाखाय ओ मिथिंगानि थाखाय मिथिंगानि बिफां लाइफां जि दं दा बेफोरबो थोजासे नंलिया जों नुनो मोनो गोबां हाग्रा बंग्रायानो गैलिया दानि जुगाव जों दा नुनो जोंनि ओनसोलाव एसे मिथिंगाया दङ हाजो हाला बेफोर जायगायावसो अब्लाबो बाखि बेलेग गाहाय मिथिं माबा हाजो हाला बेफोरनि अनगा जोंनि जायगायाव माने बिफां लाइफांफोराबो गोबां खम जानो हमलांजोब्बाय दा बिदियाव जोंनि आबहावाया बोरै सोदांगोन बोरै गोग्गो जालांगोन बिदियावनो जोंनि गोबां आबहावाया गाज्रि जालां आबहावाया गाज्रि जालांबाय। आरो दा बेखौ आबहावाखौ होखांनो थाखाय जोंनियाव दा ओ गोदान इलेकट्रिक गारि ओंखारदों। गारि मथर ओंखारदों अब्लाबो दा थोजासे नङा जे बियो आबहावाखौ हमथानो हानाय मानोना ओ गोम गोबां मिथिंगानि मिथिंगाखौ गुबुंले खालामनायानो गोबां कारखाना फेक्टरि बेफोर मोनफ्रोमबो जायगायावनो गोबां गेदेर गिदिराना फेक्टरि खाना फेक्टरि बेफोरबायदिल' नायखौ नुसै मि मानोना बेयो मडार्नजों फैसा रां खामायनो थाखाय बांसिनानो ओ कारखाना बेफोरखौसो लुनायाव मुखुब दानिया आबाद फोथारखौ बारा जोंनि ओ थ्राइभेल हारिनि अनगाबो जों थाइभेल हारिनि अनगा गुबुन हारिआ मिथिंगा खौ जेबो खालामला बिसोर गुबनिफ्राय फैनानै खालि रां आरजिनो थाखाय फैनाय आबहावाखौ गुबुंले खालामनो फैनाय जायो रां खामाय खायनो थाखाय बिसोरो कारखाना बायदिसिना माबाया ओ कारखाना आरिखौ बिसोरो बानायफैनानै गरां खामायनायाव बेस्थ' जानानै गावनि रां खामायनायनि खारखानाफोरखौ लुयो आरो
नगनोथ
लोगोसेनो गोबां गुबनाय प्लास्टिक बायदिसिना दिना बैफोर
औ
खौ रिसाइकेल बा आसामनि फैयो बेखौ ओ सोदांङो रिसाइकलै जाहाथे आबहावा गाज्रि जायाथों बेखौ माने गुब गुबुन लाइनजों बा गुबुन नोजोरजों सोदांनानै बानायफिननो हानाय दाबो जोंनियाव एथ'बांखिनि डेभेलप जायाखै बे जुदि जोंनियाव बे माखासे माखासे गारनाय वेस्ट माल प्लास्टिक बेफोरखौ जुदि रिसाइकेल खालामफिनायाव बो जोंहा ग्र' जायो जौगालांनो हायो अब्लानिया जोंनि आबहावाफोर गुबुंले जानाया गोबां खमायलांगोन आबहावा गुबुंले जानाया बेनि निफ्रायबो अब्लाना जोङो गोग्गो बारहावा गोग्गो आबहावा खौ जों मोननो थांगोन आरो जोंहा गोग्गो आबहावा मोननाय लोगो लोगोनो जोंनि
औ।
सुबुं माहारिया अक्सिजेन मसिजनखौ गोग्गो अक्सिजेनखौ मोननानै जोंनि सुबुं मोनबानि देहा सोरा मोजां गफै बिदि हागोन अब्लानिया जोंङो आरो जौगालांनो ओ आबहावा गोगो गोमनायनि उनाव जोंनि सुबुं माहारि ओ गोग्गो थानायनि उनावसो जोंनि ब्रेेनफोराबो गासैबो खामानि निमावनानै मोजां लाइनाव सानलांनो हागोन दा बांसिन पलिउसनाव थानानै मानसिफोरा गासैबो
जों औ औ
दैबो माने गाज्रि माबायावसो थानो हमबोबाय माने जों गोबां सुबुंखौनो बायदिसिना दानि जुगाव गुबुंले आबहावानिखौ लानानै बेयाव जों गोबां सुबुंफोरखौ बेमार बेमार आजार जानाय नुनो मोनोफोर बेफोरखौ जों जाबायदियाव नुनो दा बेनि सायाव नोंथाङा आरो एसे माबाफोर बुंनो हागोन नामा
उम ओरैनोथ' आबहावायाथ' जोंनि माबाखौ मिथिंगाखौ गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनबाय नङा नोंथां औ औ दा जोंनि मिथिंगायाथ एसे गुबुंले जाखाबाय नङा होमबा नोंथां जों दा गोबां निउसफोर सोरबा जोङो खौरां मोनो जे गुबुन गुबुन जायगा ओनसोलाव जेनेबा दसेनो दैबाना ज जानायखौ जों नुनो मोनो दुंखावनानैओ थानो हायि थासारि जानाय फोरखौ खौबो जों खोनानो मोनो आरो ओ लोगोसे जों मिथिगौ जोंनि बुहुमदाङि दुंखावनाया ओ सानसेनिफ्राय सान मोनसे माने बांबोबाय थानायखौ जों खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोनो नोंथां नै दाख्लैबावसो इउरपाव जानानै थांनाय बे लामानि जोङो लामायाव गारि मथर खारनायनि फोरानो गलिनानै साननि बिदुंजों गलि लांनायखौ जों नुनो मोन नु मोनदों निउसनि गेजेरजों आरो बे लामानि ट्राफिक लाइटफोराबो औ साननि बिदुंजों गलिलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां दा बैफोरो ओ जाहोनानो जाबाय जोंनि मिथिंगा आबहावाया गुबुंले जानायनि थाखायनो माने दा थासारिया माने गोबां सोलायबोनायखौ जों ओ नुनो मोनबाय आरो नोंथां दा नोंथां बुंनो थाङोबा जोंनि ओनसोलाव गोबां दैबाना जालाबायनायखौ जों नुनो मोनो मानो थाखाय जादों होनबा जों जोंनि मिथिंगा ओ गेब्रेंनायनि थाखायनो जों बेखौ गाहाय जाहोन होननानै हमनानै लानांगोन नङा होमबा नोंथां? मानो होनबा बिफां लाइफां खम जानायनि थाखायनो जों नांगौ बिबांनि ओ माखासे ओनसोलाव माने जखाथि सम गैयै अखा है हानायनि थाखाय बैफोर ओनसोलाव माने दैबाना जानानै आबहावाखौ गुबुंले खालामनायखौबो जों नुनो मोनदों बेजों लोगोसे जोंनि सुबुं अनजिमाबो गोबां खस्थ' सहायनांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां दा नोंथाङा ओरैनो आबहावा आबहावा गेबेेंनायनि सायाव गोबांखौ ओरैनो फोरमायनानै होखाबाय नोंथां । दा आं माखासे मिथियै बाथ्राफोरखौ नोंथाङा फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथां जोंनि ओ गोबां साबायखर थाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंना नै दा नोंथां समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा? जों औ जों औ उनाव आरो फिन सावरायफिनसै नङाबा ।
औ जों सम लानायजों लोगोसे नोंथांनिसिमबो
गोजोननाय होननि थाखाय